हेल' खोनादों ओं
जोङो बे समायाव मोसौनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय आखाइायाव लाबाय।
मोसौ औ जागोन दे
मोसौआ मासे जुनार जाय जुनारा आइथें थोंब्रै थायो। आरो मोसौहा बेबायदिनो खोमा थायो। बिदिनो दामब्रा दामब्रि थायो ओ दामब्रिया बेबायदि गाइखेर सेर जायो आरो बेबायदि मोसौ सफा गोबां बिदि रं बिरं थायो। मबेबा हारं थायो मबेबा गुफुर थायो मबेबा बबेबा गोजा थायो बेबायदि मोसौफोरनि गाबफोरा आरो बे खौनो मोसौ नाहै बुंनाय जायो आरो बे मोसौआ मासे जुनार जाय जुनारनि जुनै आजै आजौ गोदो गोदाय मानसिफोरा दुब्लियाव हालेवोमोन बे मोसौनि हेफाजाबाव हालेवोमोन मोसौखौ गद'आव बेबायदि मानै बेबायदि जंगाल होनानै जंगाल खौ गद'आव खानानै नांगोल होनानै दुब्लिथिं होलांनानै दुब्लियाव बेबायदि खेथि खालामोमोन। माइनि आबादफोर मावोमोन जि समायाव ट्रेक्टर गैयामोन दिनैयोथ' मिसिन सिनारि बुस्थु बथफोर दों बेसादफोर दों गोबां बेबायदिनो दुब्लि खौ एवनो हानायनि बेबस्थाया फैबाय ना नाथाय मोसौआाब्ला बेबायदि मेसिनारि बुस्थु नङा बे मासे गोथां बेबायदि जिउ गोनां मासे जुनार आरो बेखौनो बेबायदिहै गोबां मान मानसिफोरा आजै आजौनिफ्राय मोसौदों बेबायदि खेथि खालामबोदों माइनि आबाद खालामबोदों जों बेखो मिथिनो हायो आरो जोंनि दिनावबो जोङो नुदों गोबां जोंबो मोसौदों बेबायदि खेथि खालामदों खेथ बि खालामदों आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिहै मोसौजों एवनाया हालेवनाया सम गोबां लायोमोन। खोमसि खोमसिनो ओ हालिहोलांनो गोनां जायो जायोमोन बेबायदि दाउला गिसेबानो दुब्लि फारसे मोसौखौ लानानै जगालखौ लानानै नांगालखौ बानलांनानै मोसौ गलांनानै बेबायदि दुब्लियाव थाङोमोन आरो खोमसि खोमसिनि एवनो थाङोमोन बेबायदि अबस्थामोन आरो जोङो बेबायदि खामानिखौ जों गाव अ मावबोनो मोनदों आरो जोङो दायो मिथिनो हाबाय जे ओ दायो जों मिथिनो हाबाय जे मोसौआ मा बोस नङारे मोसौआ मासे जुनार जाय जुनारहा आथिं थोंब्रै दङ खोमा दों खुगा दोङ गन्थं दङ गासैबो आरो बिनि साइजआ फ्राय बेबायदिनो आ तिनि फुट गोजौ मबेबा सारि फुट गोजौ गिदिर गिदिरफोरा बेबायदि जायो मेक्सिमाम बेबायदि आराय फुट तिनि फुट बेबायदि थायो आरो गोलावा बिदिनो आत पास फुट सारि पास फुट बेबायदिहै बेबायदि मोसौआ थायो आरो मोसौआ फिसा होखांनानै जाय दामब्रि दामब्रिनि फ्राय दामब्रि मोसौआ जि गाइखेरफोरखौ होयो बे गाय बे गायखेर दों जोङो साहा बानायनानैबो लोङो आरो मोसौआ जोंनो बेबायदिहै ओ मा होनो गाइखेर हो-होनानै जोङो गाइखेरखौबो जोङो फाननो हायो आरो गोबां थाखा फैसा जोङो बे गाइखेर फाननानैबो जोङो आरजिनो हायो आरो गाइखेरा जोंनि देहानि थाखायबो गोबां मोजां ओ बेयाव केलसियाम थायो आरो जोंहा बेबायदि बेगेंफोरनि थाखाय स्ट्रंनि थाखाय बे मोसौ गाइखेरखौनो बाहायनाय जायो आरो मालाबा समाव गथ'फोर बिमा गैजायैफोरखौ मोसौनि गाइखेरदोबो फेदेरनो हायो औ मोसौहा बेबायदि गुनफोर दोङो जाय गुनजों दिनै मानसिफोरा मोजाङै बिनि गाइखेरखौ लोंनानै थाजिम देहा हा लानो हायो बोलो गोग्गो लानो हायो बेबायदि मोसौआ जोंनो लागै होयो आ दिनै आ सिगां दि गोजा साहा जाय जेराव साबलाइल' होनानै साहाखौ लोङोमोन नाथाय दिनैनि थारिगाव गाइखेरदों मिक्स खालामनानै सा साखो लोङो आरो बेखौ गोबां दखानफोराव गलाफोराव मोननो हायो आरो बेबायदि फानो आरो जोङो नायबावगोन मोसौआ बेबायदिनो मा खालामो मोसौआ बेबायदिनो गांसो जायो हाग्राफोरखो जायो गांसो जायो ओ बेबायदिनो ओम गोबां बे नाराफोरखौ जायो बियो माइ हाखांनायनि नाराफोरखौ जायो जिगाब फोरखो जायो ओ बे फिल्ड बायदिफोराव मोननाय जिथु हाग्रा बे हा हाग्राखौ बिजु ओम गोबां जायो मोसौआ आरो बेबायदिनो मोसौहा बेबायदिनो आ दं दथा बेबायदि बेहा बान्दारफोर दोङो जि बान्दार फोराव बियो गावगाय सानाव जाथुमना लानाय आदारखौ जाथुमना लानाय गांसोखौ बियो दिहुनफिननानै हरनि समाव जाबाय थायो सावग्लेबाय थायो बेबायदि मोसौनि गुना आरो बिनि बागै नोंथाङाबो मा माबा मोनसे जुदि बुंनोब्ला मोसौनि सोमोन्दै बे बुंनो हागोन नोंथाङा बुंगोन ना?
आतसा ओ मोसौआ माने गंबो दङ' नङासै
उम
मोसौआ गं मोननै दङ आरो बे मोसौनिया जे जानानै जेखि जे खियो बे खिजोंहाय माने जोङो जोंनि न'फोरखौबो जों माने लिरनो हायो बे मोसौनि खिजों जोङो हाफोरखौ एसे लानानै बेहाय बे हा मोसौनि खि आरो हाखौ लानानै जोङो दै होनानैहाय जोङो मिक्स खालामनानै जों जोंनि न'फोरखौ लिरनो हायो जेरैहाय लिरोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो मोसौनि खिफोरखौ जोङो हासार बानायनानै मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जोंनि न'फोराव ग गायनो हायो मोसौनि खिजों बेखौ हासार खालामनानै जों गायनो हायो बे हासार खालामनानै जों गायनायखौ जोङो जे जों गावनो फ्रेस मैगंफोरखौ जोङो मोनजानो हायो बेफोरबायदि आरो बि मोसौआ लानजाइ बो दङ' लानजाय दङ' मोसौआ आरो जोङो जे मोसौजोंनो हाल एवनानै जोङो माइखौ गायो गायखांनानै जे हाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बे माइखो जे नायो बे माइखो जोङो मोसौजों जों नानो हायो मोसौजोंबो जों नानानै मायखौ मोननो हायो बेफोरबायदि गुनफोर दङ आरो मो सौहा
नंगौ
आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन?
बियो इनायनो बेबायदि मोजां थालांनाय बाथ्राफोरखौ बुंना होबाय बेनि थाखाय हामबायना बुंदों मोसौनि जि खिनाय जिखि गोबोरखि बेबो जोंनि लागै मुल्यबान बुस टु नंगौ हसायैनो ओ बिजों गोबां बेबायदिनो खेथि जायो हासार जायो। बिदि मैगं थाइगं गायनो हायो बेखौ नों बिथाङा बुंफोरना होदों मोजां आरो जोङो मोसौखौ सिनायनो थाखै बे मोनसे मोजां बाथ्राखौ बुंनो हाबाय असायनो मोसौआ बिदि लान्जाय दङ' लानजाय दोङो नंगौ बे थारैनो नंगौ आरो बे लान्जाय गोनां। आइथिं थोंब्रै गोनां। गनथं, खुगा, हाथाइ गोनां, खोमा गोनां बे मासे मोसौ। जों बेखो मिथिबाय। आरो नोंथाङा बुंदों। बिदों गोबां माइफोरखौ नानो हायो होनना बुंदोंमोन बेयाव हानद्रेद पारसेन्ट सैथो खोथा माइफोर गोबां नानो हायो, ओ बे मोसौनि जुगुदि आरो नाबो नाबोबाय गोदो गोदाय नाथाय दिनैनि दिनावसो बिनि सोलायै जोङो मेसिनारि जि मेसिननि गेरेरजों। गेजेरजों जि ट्रेक्टरफोरजों दुब्लियाव थांनानै माइखो हानानै बे मेसिन जोंनो नानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे मेसिनजों गो बां बेबायदिनो। दसे समनि उनावनो बेबायदि नानानै जोङो न' न'सिम लाना फै फैनो हायो, ओ बेबायदि ट्रेक- ट्रेक्टरदोंबो नानो हायो, आरो मोनसे, माइ नाग्रा मेसिन बेबायदिनो दंखायो दा। दानि दिनाव बेदोंबो माइखौ नानो हायो। आरो खोब खम समायाव बेबायदि माइफोर नानानै फोजोबनो हायो बेबायदि दिनैनि दिनाव फैबाय। नाथायबा गोदोनि दिनाव बे गासै बेब'स्था। फोरा गैयामोन बिनि थाखाय जोंनि मानसियारि एबा जोंनि बर' गामिफ्राव जोंनि बे बर' ओनसोलाव। बे मोसौ नागारजेननाया खोब बारा बोसोर जायाखै, ओ फ्राय बेबायदिनो बोसोरबा बेबायदिसो जाबाय । दिनै मोसौखौ फ्राय नागारफ्रामनायानो जाबाय बिनि सिगां मानसिफोरा गोबां बेबायदि मोसौ दोंनो गासै खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो मोनोमोन माइ माइ नानाय यानो ह जे खियानो‌ हग आरो बे मोसौनि ओ गुनफोरखौ जों नायबाय आरो बबेबा जायगाफोराव मोसौखौ बेबायदि भिटामिननि थाखाय गोजा बेदर होननानै बडि खालामनायनि थाखाय बेबायदिनो बेदरखौबो जायो गोबां बेबायदि देसफोराव जोङो मिथिनो हायो जेरै आमेरिका इंलेण्ड सुइजारलेण्ड बेबायदि चाइना बेबायदि मुस्लिम कान्ट्रि हादरफोरावबो बिदि बेदर जायो बेखो जोङो मिथिनो हायो आरो बेनो जोङो दिनै रायज्लायबाय मोसौ हुनि बागै जानो हागौ औ नोंथाङाबो मोजाङै बुजि मोनबाय नोंथाङाबो ओ बेबाय बि नांगौ बायदि खुरांफोरखौ मोजाङै बुंफोरनो थाखाय नोंथांखौ बे समाव आं धन्यबाद हो जों बे समाव फनखौहाय दिन दिनथ'नोसै। हामबासै
आदसा जागोन दे हामबायसै ।